ओ गोजोन फुंबिलि ओ अब्ला नोंथां आं नोंथांजों दिनै बर'फ्रा बा मानसि हारिया औवाखौ बोरैहाय बाहायो औवाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बेनि सायाव आं सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां सावरायनो
औ औवा होननानै बुंङोब्लाथ' ओ जोङो औवाया जोंनि एंगारनो हायै मोनसे जोंनि ओ जिराद नङा होमबा जाय औवा नङाब्ला जोङो ओ गासै खामानियानो जाया होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा गोदोथ' जोङो औवाजोंनो न' लुनानै थायोमोन आथिखालावबो गोबां मानसियानो नखौ जोङो लुयो औवाजों जेरै औवाजों जोङो सियारबो बनायनो हायो। जोङो औवाजों जों जेखाइ खबाय बिदिनो जोङो मुरा जायखौ जोङो जिरायग्रा बिदिनो बैसांबो बनायनो हायो जोङो माने औवाया जोबोर खामानियावनो बाहायो आरो लोगोसे जोङो औवानिफ्रायनो जोङो पेपारखौ मोनो जेरै ओ पेपारजों जायखौ जों लिरनाय लेखा बिलाइ बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। थिग बिदिनो औवाया जोंनि ओनसोलाव ओ नखरफ्रोमबो बा गासै जायगायावनो जोङो औवाखौ जोङो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
बेजों लोगोसे जोङो ओ औवायादि जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां आरो औवाजोंनो जोङो गासै न' लुनाय जोंनि हाबा सारादु बेफोराव जोङो औवानि पेन्देल बनायनाय जायो आरो मिथिं दावथिंफोरावबो जों पेन्देल होनाय जायो। अब्ला ओ जोङो नोंथां आं बेखौनो नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे औवाया ऐ नोंथांमोननि जायहादावहाय औवाखौ जोङो बोरैहाय बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
गाव थांखागोन। जोङो ओ औवाखौ जोंनि बर' हारियाव बा बर' समाजाव जोङो ओ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम औवाखौ बाहायो। बा बाहायजायो एबा ओ नांगौ जोंनो जोङो माने बर' हारियाव जोङो औवानि ओ औवा गैयाब्ला बा औवानि बाहायनाय गैयाब्ला माने आबुं जाया होननाय बायदि मोनदों। ओ जों सानजायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो जेरै ओ। सासे गथ' ओ गोरलै जोनोम जायोब्ला बैनि ओ उथुमायखौबो जोङो बै औवा फेवल बा औवा बिगुरजों जोङो बेखौ हास'यो ओ।
औ।
बेनि उनाव जोङो ओ थांनानै थानाय समावबो जोङो बायदिसिना ओ जेखाइ खबाय जोंनो नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौ जों बेनि औवानिफ्राय बानायना लायो जेरै जेखाइ खबाय ओ खदालफोरावबो जोङो हमग्रा बिखुं बानायो लोगोसे जोंनो नांगोलावबो जोंनो नांगौ नांग गोल बानायनाय लोगोसे लोगोसे जोङो न' बानायनायावबो जोंनो माने ओ औवाखौ नांथारगौ जेरै औ खुन्था। खौ बानायो। बेराखौबो जोंङो औवानि बानायनो हायो। लोगोसे जोङो ओ- ओ -औवानिफ्राय ओमफ्राय बै न'आव जोङो खानो थाखाय बायदिसिना मुवा खानो थाखाय जोङो थटिवल जिरनानै जों बाहायो बेबायदिनो आरो जोङो ओ न'खरनि सोरगिदिं ओ जायखिजाया माबा माबि बा मोसौ मोसा हाबनायनि थाखाय जोङो बेखौ होबथानो जोङो बेरा दुमनानै लायो न'नि सोरगिदिं बेयावबो जोङो बाहायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोङो बै मानसि थैनाय समावबो जोङो बे वानि औवाया माने जोंनि बर' समाजाव माने गाहाय बिफाव आरो बेयो। जोङो बै ओ सासे गोथै सुबुंखौ बाननानै लांनो थाखाय औवानि गोनांथार जायो बेनि अनगायैबो जोङो बै ओ गोथै लांनाय समाव जोङो दै ओ सारग्रा दै गोथार जग सारग्रा लांनो थाखायबो जोङो औवानि हासुंखौनो बाहायो बे समाव। गथिबाय ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। माने आथिखालाव ओ आ आथिखालावबो जोङो गोबां ओ माने न खरावनो बा दाबो माने गोबां न'फोरखौ औवाजोंनो बानायनायखौबो जों मोननो हायो।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो औ नोंथां बुंनाया थारैनो नौ। जेखौ जोंङो औवा औवाखौ जों जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों बाहायनांगोन नैबे सैथो खोथा। नुनायाव बेयो। म बुंनायाव सिम। बुल जानो हागौ बे गोरलै नाथाय बेयो अराय सैथो आरो नोंथां जोंङो औवा खौ जोंङो थैजासिम नांमारगौ जायनि थाखाय जोंङो गुबुनजों थपथा बाथामजों जों बा जों गोथैखौथ जोंङो बाननानै लांङा नङा होम जों बेयाव थ जोंङो खानो थाखाय आरो दुरुं बनायो जोंङो धाराखौ होयो जों थारायाबो जेरै औवानि फ्रायनो जायो नंङा होमबा नोंथां लोगोसे जोंङो बेयाव बैसां बनायनानै जोंङो बेयाव मानसिखौ जोंङो फुथुनानै लाना थांनानै ओ सावग्रोयो सोरबा बेखौ फबैयो बिदि खालामनाय जायो नंङा होमबा नोंथां आरो लोगोस जोंङो बेनिफ्रायबो जोंङो गोबां म माने औवा मेवा होनना बुंङो बेखौबो जों मानसिया जायो नंङा होमबा नोंथां औवाया मा बे जोबोर माने बेसेन गोसा आरो जोंनि थाखाय जोंनि मन गामिफोरावथ नखरफ्रोमबो औवा संसे नंङा संसे थाखागोन आरो माने औवाया जाथि दंङ बिज्लि दंङ बिदिनो औवा थायोनानै दंङ आरो फुरखा बुरखां औवा होननानै दंङ जाय गोदोरसिन औवा नंङा होमबा बेख्रुइबो गोजौसिन गोदोरसिनफोरखौ फुरखा औवा होननानै बुंङो बेदों जोंङो नखरखौ नफोरखौ लुयोब्ला जों बिनि खुन्थाखौ बा मुदायाव जोंङो बेखौ बाहायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां बेखौ गोदोर खुथा खाय जों बेखौ खुन्था आरो आरो मुदा होनायाव बाहायनाय जायो आरो बेखौनो जोंङो दानफ्लेनानै जोंङो बेरा होनायावबो जोंङो बाहायनाय जायो बेनि उनाव जोंङो बेराजों लोगोसे जों बेखौ लिरलानानै होनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो जोंङो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद दाथ आथिखालावथ जोंङो जेनेबा ओ नफोरा पाक्कानि जाबाय जायनि थाखाय ओ औवानि नखौ जों एसे खमायलांनायखौ जों नुदों माने गोबांनि नखरावनो जेनेबा पाक्क नआव गंसे नङा गंसे थायो सरखारनिबाबो थायो नङा होमबा नों ओ जायनि थाख फ्राय जोङो माने ख'म बाहायनायखौ जोङो नुयो आरो ओरैनो जोङो जोंनि ओनसोलावथ जेखाइ खबाइ सेनफोरखौ जोङो गोबां हेबनायखौ नुयो बे मोनसे आखाइनि ओ रोंगौ थि जायफोरा हेबनानै बो नोङो बेजोंबो रां खामायनो हायो जेरै गंसे धाराखौ नों बायनो थाङोबा तिनस'निफ्राय लानानै सारिस' लायो। लोगोसे नोङो खबाइ गंसेखौ नोङो फाननो थाङोब्ला नोङो आरायस' थिनस' लायो। बिदिनो जेखाइ गंसे सेया तिनस'निफ्राय पासस'सिम थाङो थिग बिदिनो जों बिजों गिसिबबो बनायनो हायो। नङा होमबा नों थां जेराव जों गोलोम बोथोर मोनफैदो दायो जों गिसिब सिबनोबो बानायनो हायो लोगोसे जोङो बेजों ओ खानजुंबो बानायो आरो बेजों जों दै गिलासबो बानायनानै जों बिनिफ्राय लोंनो हायो जायफोरा नेसारेल लोङो। जेरै हाजो ओनसोलाव थाग्राफोराथ' बिसोर गोदो गिलास प्लास्टिकफोरखौ बिसोर बाहायफेरामोन बिसोर जेरै औवानि हासुंखौनो लोंग्रा गिलास बायसा बाहायनायखौ जों नु बोदोंमोन आरो। आरो जोंनि ओ थिखालाव हायेस्ट माने औवाजों जुदि हेन्दडक्राफ्ट होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बेखौ? जाय उवा जों जेनेबा बानायनाय ओ जायगायाव जेरै मिज'राम मनिपुरफ्राव हाय बांसिन जोंनि आसामनिख्रुइ बांसिन माने आखाइजों बानायनाय जेरै औवानिफ्राय बानायनाय बेखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो बे मोननै रायजोआव आरो। जोंनि आसामावबो दोङो नाथाय मनिपुर ओरिफोरनि स्किला बिसोर एसे देभलपसिम आरो जोंनि माने आसामनिख्रुइ आरो बिसोर आखाइजों गोबां बेसाद बानाय जेनेबा बिबारबो बानायनो हायो जों औवानिफ्राय नङा होमबा नोंथां? आरो जेरै जोङो माइ गायोब्ला खोथिया फुैयोब्ला जों बेयाव दुरुं खाग्रा आरं हिसाबैबो जों बेखौ बाहायनाय जायो। आरो दुब्लि फोथारनिफ्राय माइखौ जोङो न'सिम सरनानै लाबोब्ला जेरै खा मुथा खालामनानै लाबोब्ला जोङो बेखौबो जोङो बनाय लाबोनाय जायो लोगोसे बानग्रा माइ बानग्रा जेखौ हुकेन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? अ हुलाबारि नोंथांमोननि साइदाव बेखौ मा होनोथाय? जेखौ जों औ हुलाबारि बेखौ जोङो औ बाय बाननानै लाना फै फैयो नङा होमबा नोंथां? आरो नों माइ नानायाव मोसौजों माइ नायोब्ला जों बेयाव जोङो हुकेन होननानै बुङो ना बेखौ नोंथां? बेखौ जों फेनस्राना होग्राया बेखौ खौबो जों बाहायनाय जायो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय औवाजों माबाफोर ओ माने मेवाखौ बोरै बानायनानै जायो औवानिफ्राय मोननाय मेवाखौ?
औ नोंथा जोङो मेवाखौदा ओ गुबैयै जोङो दैज्लां बोथोरावनो जोङो मोननो हायो बेखौ। ओ जोंनिथिं माने बांसिन बे औवा बुरखानि औवा मेवाइनि जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
दिनो न'आव बयहाबो थायो ओ औवानि जोंनावथ' बर'फोरनि न'खराव बयनावबो औवा सुबाया बे मोनसेब्लाबो सुबा थाखायो। बेनिफायनो जोङो ओ मेवाइखौ जों लायनानै दानना लाबोनानै बिगुर सेरनानै उनावहाय बेखौ फिसा-फिसा हानानै जोङो ओ बाय ल' माने लोगो-लोगोनोबो माने माखासेखौ जोङो अनलाजों जायो ओमफाय जोङो मा बबेबा समाव जोङो सजना बिलाइजोंबो जोङो ओ औवा मेवाइखौ जायो। ओ थिग बेबायदिनो जायो आरो। ओमफ्राय बे ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ इउन माने थिनानै जानो थाखाय बा जायखौ मेवा खै बा गोखै होनो बेखौ जोङो हा फिसा फिसा हानानै जोङो बयामबा बबेबा थेमाफ्राव जोङो मोजां खफाखौ मारिनानै सोनानै दोनो आरो। सप्ता मोनसेसोनि उनाव बियो जानो थाखाय रेडि जायो आरो गोखै मोजां जायो जों अमा-अमा बेदरखौ जों जानो
जों आं सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथांजोंहा समाबो लाव बाय जोंनि सावरायनांगौ खिनायावनो फोजोबथ'निसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोनथों।